औ मा खबर नोंथां औ खोनाबाय औ खोनादों नोंथां मा खबर नोंथां
गेजेरावनो दङ ओरैनो मो जाङैनो दासान्दि उम औ नोंथां
अब्ला जों मा टपिक लानो नागदोंमोनलाय नोंथां
सावरायनायाथ' बा ओरैनो माबानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन जोङो दा ओइ माने लाइमोन फोरनि आखल आखुनि सायाव आरो माने देरफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोर एबा लाइमोनफोरनि फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि माने एसे आ आखल आखुजों लोगोसे माबोरै आखल आखु जोङो फोरोंनो हायो एबा मानि थाखाय लाइमोन देरफुनाय देरफुबाय थानाय सेंग्राफोरा मानि थाखाय माने गाज्रि लामायाव आग गानहोयो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो लानो आरोना जोङो उम
दे नोंथाङा एसे बेखेवग्रोंना हो अब्ला
जों माने लाइमोननि आखल आखुनि सायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला माने
औ-
दा देरफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर एबा फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गेजेर बैसो समावनो माने गाज्रि लामाखौ सोरबा सोरबा आगान होयो आरो गाज्रि लामायाव ओमफ्राय बे गाज्रि लामाजों आगान होनायनि उनाव सोरबा सोरबा बिदिनो माबा माबि जायो। बे जानायनि थाखायनो माने सोरबा सोरबा गावखौनो जिउ फोजोबना लायो एबा माबा मोनसे जायो आरो! दा बेफोरखौ जों ङो होबथानो हानाय राहा आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ होबथानो थाखाय थाखाय जों मा मा माने न'खरफोरा एबा समाजा फोसाबनो गोनां आयदाफोर दङ। जों बेजों बेफोरखौनो सावरायनो लादों आरो ना!
औ औ औ औ नोंथां खोनादों।
अ खोनादोंबा
औ आंनि बादिब्ला ओ आंनि ओ बादिब्ला आरो दानि आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा थ ओ ओ जेनेबा मेट्रिक पास जाबा जेरै बाइक बियो ओ बाइक बिना मोनाबा बा ओ ओ न'खरदों बोराबनानै जौ सिगारेट लोंहो सोबहैनाय लोंहैनायखौ नुनो मोनदों ओ बेफोरखौनो दा आथिखालनि जुगाव बांसिन नुनो मोनसै स' बेफोरखौ जोङो फोसाबनो होनोब्ला बिसोरखो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो नोजोर होबोबाय थानांगोन आरो आंनि बादिब्ला! ओ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा- बि फाया बिसोरखौ लैखन बानायनानै माने ओ बुजायबोनांगोन आरो। जेनेबा सिगारेट जौआ ओ आ देहानि थाखाय गाज्रि औ! औ खहा खालामो होननानै बेफोरखौ सोब्बा लोंबा नोङो थै थैखाथारगोन आरो रो होननानै माने एसे सिगिबोनांगोन आरो! आंनि बादिब्ला उम अम्बानिया बिसोरो एसेबाबो गिनानै ओ माने ओ खनसेल' बुजायनाय नङा खनसेल' बुजायनायजों जाया बेसोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो देरजासिम ओ मिथिसार जाजासिम जायखौ बुङो मेथियर देर ओ बैसो रानाय।
माने जिदाइन बोसोर बारजासिम आरोना
औ औ बिसोरखौ माने बुजायनांगोन आरो औ होमबासो बिसोरो बेफोर लामाथिं थांनाय नङा एबा गाज्रि लोगोफोरदोबो लोगो जानाय नङा होम्बानिया बेसोरखौ आंनि बादिब्ला बिसोरखौ होबथा हानो हायो होनोब्ला होबथानो हागोन बादि आंनि बे राहाखौ लायोबा माने बिसोरखौ उन्दै समावनो मोनसे थांखि सोना दोननांगोन जेराव बे थांखिफोरखौ बिसोरो ओ बिमा बिफाया गोसोखांहोबाय थानांगोन। ओ जेनेबा उन्दै समावनो ओ बे गथ'नि खर'आव माने ओ ओ डाक्टर जानांगोन एबा इन्जिनियार जानांगोन बायदिसिना मोनसे खर'आव थांखि
थुलुंगाखां अ थुलुंगाखां माने
अ थुलुंगा खां होनांगोन ओमफ्राय जेब्लायबो बेखौ थुलुंगा हि होनाय हिसाबै जेब्लायबो नोङो बेखौ गिदिर जासा सिम लासै लासै बुजाय बुजाय लांनांगोन आरो ओ ओमफ्राय बेसोर बे गथ'खौ खौ नोङो फराय फरायनायदों लोगोसे बुजायनायदों लोगोसे बेखौ नोङो बेलेग एक्टि भिटियावबो होनाय जेरै ओ मिउजिकेल दामनाय फोराव बो होनो हायो। जेनेबा गाज्रि लोगो फोर मोनि बायदि खालामनांगौ आरो जेनेबा आथिखालनि जुगाव थ' नुनो मोनदों नुनो मोन मोनदों खोमा बिथाङाबो। नोङो ओ ओ ओ जेनेबा आथिखालाव गथ' फिसा फोरा ओ ओ गथ' फिसा फोरा क्लास ओइट नाइन टेन फोरा सानजौफु समावथ' जेरावबो थांला नालाय आददा मारि हैनानै सिगारेट गान्जा सोबनायखौ बांसिननो नुनो मोन मोनसै आरो आथिखालाव ओमफ्राय बेयावनो औ द्राग्स फोरखौबो बेयावनो ला लानाय जालाङो आरो बेनिखायनो बेफोरखौ होब थानो थाखाय बिमा बिफाया ओ बेलेग फोराव बेस्थ' खालामना दोननाया गाहाम आरो बिदिनो जेनेबा स्पर्टस आव होनांगौ आरो आंनिबा।
आरो जोङो आथिखालाव माबा खौबो नुबाय दङ माने दा मेट्रिक पास जाबानो एबा ऐइ एस पास जाबानो जों माने बिमा बिफानिफ्राय माने गारि दाबिनाय ओमफ्राय गारि दाबिनानै सो मोनाबा माबा मोनसे खालामनो नागिरनाय एबा नांलाय खमलाय खालामनाय। जों नुनो मोनो आरो जों बेजों लोगोसे माने गारि मोननायनि उनाव जोङो गारि फोरखौ जानला मोनला सालायनानै माबा मोनसे जाब्रबथाय जानाय। एबा जिउ खोमानना लानाय गावखौनो बेफोरबो बेफोर खौबो जोङो जोंङो जों गोबां नुबो गासिनो आरोना। नोंथां उ माने बेफोरो दा जोंनि समाजाव गोबां मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो।
औ।
सारनि एबा न'खरखौ न'खरनि गेजेराव आरोना माने फरायसा खौथ' बिथां ओ न'खरनि मानसि फोरा बाइक खौथ' ओरैनो होआखै बिथां मोनखौ माने हान्थामेला खालामनो थाखाय एबा कलेज फोराव थांनो थाखाय बायनानै होबाय आरोना न'खर निया। ओमफ्राय नाथाय कलेजजों कलेज माने स स्कुल फोराव थांनायजों लोगोसे बिथांमोना ओरैनो नाङि सम फोरावबो माने बिसोरो ओरैनो सालायला बायो आरो ओमफ्राय जोङो आरो फ्राय नुनो मोनो माने फुजा मेला फोर जायोबा जोङो गारि फोरखौ लानानै जौ-जुवा एबा जुमाय लोंनानै माने सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय फोरखौ जों गोबां नुनो मोनो। आरो ओमफ्राय बेफोरावनो माने सासे लाइमोननि जिउआ ओरैनो खहा जानाय जों नुनो मोनो आरो माने फराय फुबाय थानाय समावनो सासे लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जों
ओ नोंथांनि बादिब्ला ओ बेफोरखौ बोरै होबथानो हागोन? नोंनि बादिब्ला आरो।
औ जोंथ' बेफोर उम। जोंखौथ' बेफोरखौ होबथा नाया हायो नाथाय बेफोरखौ होब होबथानायनि थाखाय एसे गोबां माने सिगांनिफ्रायनो जोङो नाजाबोनांगोन आरो
औ उन्दै समनिफ्रायनो आरो ना
ओं उन्दै समनिफ्रायनो जों बेखौ नाजाबोनांगोन आरो माने बिथांनि गोसोखौ जोङो माने सामलायनो हानांगोन आरो दास सोबा सोबा बैसो उन्दैयाव माने मोजांबाबो सोरबा बैसो एसे देरबाथाय गुबुन गाज्रि लोगो मोनब्ला माने सोलायलाङो ना दा बेफोर सोलायनाय केरेक टारफोरखौ जोङो हमदांनो हानानै बियो माने गा ज्रि लामाजों थांहांनो नागिरदों बेफोरखौ जोङो एसे सिगाङावनो माने जों इखौ सिदा खालामफिननो हानांगोन आरो बेयो। ओमफ्राय दा बेफोर खौ हानांगौनि दायथ' लागिरिफोरा जाबाय जों सादारन सुबुं एबा न'खरनि सुबुं न'खरनि सुबुङा बो बेफोरखौ गियान लानांगोन माने आंनि फिसाला एबा आंनि न'खरनि मानसिया बबेयाव बेरायहैदों एबा बबेयाव थांदों बेफोरखौ जों नोजोर होनांगोन आरो बिथाङा मानो दाबो फैयाखै बेफोरखौ जों नोजोर लानांगोन
अ।
फुजा मेला जायोबाथ' गोबां सेंग्रा सि फोराबो माने हर थौजासे गाहाम फुरजा नायनानै थायो। थप फैया ओमफ्राय बिथांमोनखौबो जों नोजोर लानांगोन। औ माने बिथाङा मा खालामहैबाय दङ' फुजायाव थांनानै मानो दाबो फैयाखै बेफोर बिथांमोनखौ जोङो माने नोजोर लाखिबाय थानांगोन आरो उम माने नोंथाङा नोजोर लाखिनो हायाखैबाबो सोरबा सुबुंखौ थिननानै आंनि फिसालाया बबावबा थांदों बिथांखौ नों थाङा नुदों नामा एबा बबावबाफोर नुदों नामा बेफोरखौ जोङो सों-सोंथ'नो हायो आरो ना नोंथां? उम माने बेफोरनि जों बे गेजेरजों जोङो माने
औ।
फिसाला एबा लाइमोनफोरखौ जोङो एसे जोथोन लाखिनो हायो आरो ओमफाय आरो जोङो बेजोंनि बेनि अनगायैबो जों माने समाजाव मोनसे मेल मि थिं खुंनांगोन। माने फोसाबनो हानाय बाय मेल मिथिं एवारनेस प्रग्राम जोङो उन्दै बैसोआव गारि स लायनो मोना जिदाइन बोसोर बारबासो गारि सलायनो मोनो। बेफोरखौ जोङो एवारनेस होनांगोन आरो गारिफोरखौ जौ सेरेब लोंनानै सलायनो मोना होननानै आरो नाङि ओरैनो गारि सलायनानै एबा दाब्रायनानै गावखौनो जिउ फोजोब ना लानायफोरखौ खालाम नाङा बेफोरबायदि माने एवारनेस प्रग्राम लानांगोन आरो ना नोंथां
दाब दाब गामियाव ला-लानानै माने इदि फोसाबनो हायो आरो
औ उम उम दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो माने जोंनि समाजनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों एसे माने मोजां लामाजों दावगाहोनायाव एसे थुलुंगाखां होनो हागोन आरो आं सानो। आंनि नोजोराव आरो ना उम आ रो बेफोरबायदि दावगा ओ थुलुंगाखां होनो हायोबा जोंनि समाजफोराव माने एसे सोलोंथाइनि हारा बांनायखौ आं एसे नुहुरगोन आरो माने। दाथ' ओरैनो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैसो जायियावनो माने गावनि जिउखौ फोजोबना लायो आरो बेफोरनि थाखायनो सोरबा माने गारि सालायनानै एक्सिडेन्ट जायो सोरबा आरो गारि सालायनानै एक्सिडेन्ट जानानै आखाइ आथिं बायनानै थायो जानायनि उनाव माने सासे गावनो गावनि लाइफ लाइफनि थांखिफोरखौ खोमाना लानाय जायो आरो ना
औ नंगौ बिथां दे अब्ला दोन्थ'नोसै नामा जोङो
औ समाबो समाबो जाबाय जोंनिया
औ दे बिथां औ औ गोजोन्थों